औ औ खोनाबाय दासो ओं।
औ नोंथाङा
ओ हेलौ
औ औ फ्रियैनो दंमोन दंनायाथ'
औ। औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ औ। दा आयदायानो जाहैबाय ओ आथिखालनि मुगा आरो गोदोनि मुगानि गेजेराव माने मा फारागथि दङ'मोन ओ बेफोरनि सोमोन्दै एस से सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ।
गोदोनि मुगा आरो दानि मुगा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना ओ माखासे बिथिंङाव जोबोद जौगानाय फैनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
जेरैहाय साननानै ला गोदोनि समावहाय जोङो जेरै ओ माखासे बुस्थु बा इलेक्ट्रनि बुस्थुफ्रा जोंनि गेजेराव गैयामोन ना नोंथां जेरै ओ सिगांनि समाव माने बबेबायावबा थांनोब्ला बा अबबा हान्थिनो गोसो नागिरोब्ला माने जोङो खोब गोबाव समनि गेजेरजोंसो माने जोङो अबबा थांनोब्लाबो सहैनाय जायोमोन आरो जेरै ओ ओ सिगांनि समावथ' ओ दानि बायदि फ्लाइट बा गारि मथर नैबेफोर गैयामोन ना नोंथां।
औ।
माने ओ गरायफोर बा मैदेरफोर आरो बिदिनो मोसौ गारि नैबेफोरजों माने हान्थिनायखौ जोङो खोनाबोदों आरोना नोंथां। आरो बांसिनानो जोङो साइकेलजों हान्थिनायखौबो जोङो खोनानो मोनबोदों। नाथाय दानि मुगायाव माने ओ नैबेफोरो दावबायनाया गोबां सोलायनो हमबाय आरो। जेरै साननानै ला नोङो बबेयावबा गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो नोङो फ्लाइटजों नों थाङोब्ला माने ओ जेनेबा सानबा सय दिननि जायगायाव नोङो साननानै ला से घन्टायावनो नों मोनहैनाय बायदि जायो आरो नों।
ओं।
औ। आरो दङ' बेबायदिनो गोबां सोलायनाय दङ'। जेरै साननानै ला माखासे ओ आबाद मावनायनि बेलायावबाबो गोदोनि समाव माने जोङो मोसौजों हालौवोमोन साननानै ला दा जोंहा आरो ट्रेक्टर ओंखारबाय बायदिसिना बिदिनो हालौनाय हालेवग्रा अस्त्रफोर ओंखारबाय बेनि गेजेराव माने जोङो ओ से घन्टा नै घन्टानि खामानिखौ माने जोङो दानिया ओ बा मिनिट बा ब्रै मिनिट नैबेफोरावनो मावनो हानाय बायदि जोंनि गेजेराव सुबि दायो फैजोबबाय आरोना नोंथां औ नोंथाङाबो मोननैसो फोरमायनो हागोन जेरै नोंथांनि नुनायाव मा मा सोलायनाय फैदों नैबेफोरनि सायावहाय
औ नंगौ ओ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो ओ दा नोंथाङा
औ दा नंगौ टेक्नलजि माने आथिखालाव गोबां दावगबाय बुंनो हायो मानोना ओ माखासे जोंहा नोंथाङा ओ गारि मथर थ' बिदिनो गोदोनि समावथ' माने ओ गारि मथर गैयानो होनजायोमोन थ आथिखालावथ' गोबां जोंना सुबिदा जानानै फैबाय ट्रेननि बा बास पार्सनेल गारि बाइक ओ बिदिनो जोंना फ्लाइटनि माने ओ गोदोनि समावथ' मानसिफ्रा बांसिनानो माने बहा गोबाव सम लायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माने जोङो‌ हायो बिदिनो जोंना आथिखालाव जों माने ओ मबाइल फन मबाइलबोथ' मोनसे तेकनल लजियानो थ बिदिनो मबाइल मबाइल फननि गेजेरजों माने जोंना गोबां खामानियानो माने मबाइलावनो जाजोबो माने आरो बिदिनो माने जोङो गोदोनि समावथ' माने मबाइल गैयामोन नालाय त माने ओ लायजामनि गे जेरजों ओ गोजाननि मानसिनो बा सोरबा आलासिफोरनो बा गावनि सोरबा ओ न'खरनि मानसिफोरनो माने लाइजामनि गेजेरजों माखासे खोथा बाथ्रा फोर जायोमोन आरो नाथायबा आथिखालावथ' जोङो माने गोसो जाबानो जोङो रायज्लायनो हायो बा माबाफोर खोथानो दङबा जोङो माने फोरमायहरनो हायो आरो नाथायबा गो दोनि समाव हायामोन दा बिदिनो जोंना सो लोंथायनि बेलायावबो माने गोदोनिफ्राय आथिखालसिम गोबां जौगानो हायो आरो आथिखालनि मुलुगाव माने गोदोनि स्कुल बा फरायसालियाव थांनायखौ जोङो खम
औ
इस्कुल फरायसा इस्कुलाव थांनायखौ नाथाय बयबो थांङो माने फसा फरायसालि बा सोलोंथाइ नो हायो बिदिनो जोंङो दा माखासे ओ नोंथाङा
औ हेलौ नोंथांनिखौ खोनाय जायासै माथो हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां? हेलौ हेलौ